नोथां खोनादों ना ओ नों नोंथाङा फ्रिनो दंना?
औ दायो फ्रिनो दंफैयो नोंथां
औ नोंथाङा फ्रियैनो दङ'बा आं नोंथांजों माखासे आयदानि स सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन ना दान्दिसे?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन एसे खिन्थाना होग्रोददों नामा
औ आङो माने जों रंजानो थाखाय जोङो जायफोर दामग्रा आगजुफोर बाहायो दामगा देग्रा बेफो फोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जोङो जायजों माने जोङो देंखोफोर खोनायो बा जों रंजानायाव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ जागोन दे थां औ हागोन सावरायनो नोंथां
जोंहाथ' दामनाय देनायाव बा बैसागु फोरबोआनो होन माबायानो होन माबा मोनसे फुजाफोर होनायावनो होन जोंहा माने दाम दामग्रा देनानै दाम ग्रा दामनानै माने जोङो आर'ज गाबनायखौ नुयो बा सिबिनायखौ नुयो बेनि अनगायै जों माबाफोर जोंनि खुसिखौ बा रंजानायखौ माबानो थाखाय जोङो मा दामग्राफोरजों दामनाय जाय ओ रिंनाय बेफोरजों जोङो मोसायो बा जोंनि गोसोनि गोसो सिंनि माबानायखौ रंजानायखौ बेनि गेजेरजों जोङो बेनि साावन बा गाबनायनि देंखोजों जोङो जों रंजानायखौ नुयो नङा होनबा बेफोरनि मादावनो जों दामग्रा देग्राफोरनि मादाव जोंहा खाम दं नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
खामनि गोमनायाथ' जोबोद जेनेबा बेनिया गुम गुम बा दोम दोम जायोना बेखौ माने जोङो बांसिनै खामखौ जोङो जेनेबा दंफांनि माबाजों बानायनानै माने मुस बोरमा बिगुरबा बायदि सिना जिब जुनार बिगुरनिफ्राय बेखौ माने दैयाव सोमनानै बेनि बिगुरखौ जेनेबा दैयाव साननै सानथाम बेनि ओ माबाया खोमोनखौ गुहोनो थाखाय दैयाव सोमनानै बेखौ जेनेबा जेने हप्तासे हप्तासेनि उनाव जेब्ला बियो गुरै जायो बेखौ बिनि बिगुर खौ खुनानै मा खालामो जों बेखौ दै गुदुं आव सोमनानै सानदुं ङाव जा बिगुर दं बिगुराव खोमोन दं बेखौ हजोबखांनायनि उनाव सान्दुंआव फोरानो। बे फोरानखांनायनि उनाव बे बिबुरा माबायदि जायो माने रबत बायदि जायो माने बियो आरो बेखौ माने जोङो गलाखारनि होनानै जोंना खामा गोलाव जायो नालाय गोलाव आरो एसे दुलुर महरनि जायो बे-बेनि ओरैजाय मोखां आरो ओरै खिथु फारनैजों मोननै मोननै बाहायो नङा होनोमबा? ओरैजायबो होथेयो फारसेजोंबो होथेयो आरो बै फारसेनि मोखांजोंबो होथेयो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव जोङो माखासे माबाजों दोथाबनायनि उनाव बे बिगुरखौ दोथाबनायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ आखाइजों दामो अब्ला गोम गोम सावन जायोना? आरो बेखौ जोङो राइ जेंबा माबानि दिरुंजों खानानै बेखौ खामनि महर होनाय जायो। आरो बे खौ जोङो जेबोब्ला जोङो रं रंजायो हेबोला जोङो बेखौ दामनाय जायो आरो खामखौ आरो जोंहा मा खासे जथाफोर दङ बे जथाखौ जोङो माने दामग्रा जाय रोङो बेनिफ्राय थिं थिं आरो बायदिफोर ओ थफलाफोर दं बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे माबायो आरो जोंहा माखासे मोब्लिब बिजोंजों दामोना जेरै ओ गिटारफोर द्रामफोर बायदिसिनाफोरबो दङ ना पियान' आरो सेरजा बेफोरखौबो जोङो माने बेफोरनिफ्रायबो माने गोदै मिलौदो देंखो खोनानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो फोरमायदो नामा एसेखौ
औ बिदिनो दामग्रा होननानै बुङोबाथ' मोजां खोनाखादों नोंथां आ रालायनायखौ?
औ खोनादों नोंथां ओं ओं खोनागासिनो नोंथाङा बुंनो हागोन दे।
औ बिदिनो दामग्रा होननानै बुङोबाथ' जोङो आ रोबाव माने दामग्राफ्रा माने गोबां रोखोमनि दङ आरो ना माने जेनेबा सिफुंफोर दङ सेरजा माखा जेनेबा सिफुंखौथ' मिथिखायो जाहैबाय मानो होनबा सिफुङा गुदुं मोनबा बा गुदुं सयथा बा बे मोननै रोखोमनि जायो आरोना। सिफुङा गुदुं मोनबा बा गुदुं सयथा बेयो मोननै रोखोमनि जायो। माने गुदुं सयथाखौ बिदिनो बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय बा दावस्रि देलाय मोसानाय बिदिनो बायदिसिना मोसानायफोर माने बा बाहायनाय जायो आरोना।
औ औ।
मा होनना बुं मोनबखौ जोङो गानफोर बा मिउजिक बायदिसिना रोखोमनि दामनो थाखाय माने सि स्केलाव माने मिउजिकनि स्केलाव लांनो थाखायबो बेखौ दामनाय जायो आरो ना। आरो सेरजाखौथ' मिथिखायो मानो होनबा सेरजाया ओ बिदिनो थारदोंबा जायो आरो थायो माने फुग्रा बियो आरो बिदिनो जोंहा दामफ्रा माने सेरजाखौथ' बिदिनो दं फांजों बाननाय जायो आरो बै बियो दुरुं सिला दुरुंङा माने जायो आरोना बै सेरजानि जे थार थायो बियो आरो जे माबाखौ मा होनो औवाजोंबो बानायनाय जायो मोननाय जायो आरोना ओमफ्राय बिनि जे बै फुग्रा दुरुं बेखौ माने बेखौबो दुरुंजोंनो होनाय जायो आरोना जायनि जाहोनाव माने सेरजाखौ हुयोब्ला माने खोब खरायै गोमनो थाखाय बेखौ दानाय जायो आरो ना। बे मानि बांसिन सुबङानो माने औवा रायदों मिथिनो हायो आरो बेखौ माने गोबां रोखोमै बानायबाय जेनेबा बेखौ औ माने बेखौ माने सिगांनि होथेयालासिनो दामो सिफुंनि गोमनायखौ बिदिनो सिफुं बा बेफोरखौ मानि बांसिन जोङो रंजानाय समावहाय दामो बेखौ मिथिनाय जायो आरो ना आरो थि
औ
जेनेबा नोंथाङानो बुंलांबाय जेनेबा इलेकट्रनिक दामग्राफोर जेनेबा गिटारफोर द्रामफोर बिदिनो पियान'फोर बा बि मेरला रोखोमनि दामग्रा ओंखारबाय जेनेबा आथिखालाव माने बुंनानै माने स्पिकारफोर बेफोरखौ माने बांसिनानो बाहायसै मानो होनबा बेफोराव बा मा होनो ब्लुथुथ कानेक्ट खालामनानै बांसिन दामनायखौ नुनो मोनसै मानो होनबा आथिखालाव माने मबाइलजों दामनानै माने बे मबाइलावनो रिकार्ड खालामनानै माने जोङो स्पिकार बा माने खालामनानै दामनाय माने नुनो मोनो आरोना अब्ला नोंथाङाबो फोरमायबावनो हागोन नामा जे जेनेबा बेफोर दामग्रानि गेजेरजों मा माने मा मा रंजानायाव बाहाय
माने औ नोंथाङा बुंदों थिगखौनो बुंलांदों जोङो जाबख्रिंखौबो माखासे माने प्लास टिगनि जायो ओमफ्राय बेयाव जोङो माने माखासे स्रिं स्रिं थिं गाबग्रा जाय दुलुर महरनि थायो बेखौ मोननै मोननै सोनानै बेयाव माने बेखौ जों जेबोब्ला आखाइयाव होयो अबोला माने बेखौ गोमो आरो स्रिं स्रिं बे बेखौबो जोङो जाबस्रिमखौ माने जोङो बागुरुम्बा मोसानाय बायदि बायदियाव बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो बिनि अनगायै जोंहा खामनि अनगायै जोंहा हारमुनियामबो बाहायनाय नुनो मोनो नङा होनबा बिनियाव जाय बारजा थायो बियो माने जोंनिया दंफांनि जायो आरो बिनि जा साइद साइदाव जोंहा जा बोग्रा बियो माने जोंहा लेखा बिलाइ बा रबार बायदिनि मुवाखौ जों बाहाय बाहायनाय जायो आरो बेनि जा बटनफोर जा आरो बियो जोंहा माने प्लास्टिकनि बे गोरा प्लास्टिकखौ जायखौ होनो बेजों बानायनाय जायो आरो। आरो बिनि बेखौ जोङो बेनि अनगा माने जोंनिया ओ जाया आरो। हारमुनि होननाय गैयाब्ला जोंनि गासैबो बर'फोरनियाथ' जाखायानो बांसिनानो। बागुरुम्बा मोसानाय मा मोसानाय बे गैयाबा जोंनिया माने जाया आरो हारमुनि गैयाबा। बेनिखायनो जोंनो हारमुनिखौबो नांथारगौ बेजों लोगोसे जोंहा
औ।
थबला थबलाखौबो जोङो बाहायनाय नुयो। थबलाया माने नुनायाव फिसा आरो बेबो खामानो। खिन्थु बियो फिसा महरनि जायो आरो खान्दा आरो फिसा थबलाया मोननै बियो मोनसेया फिसा थायो आरो मोनसेया गिदिर नङा होनबा? थबलाखौथ' आखाइ मोननैजोंसो माने मोनसेयाव मोनसे मोनसेयाव मोनसे नङा होनबा? आरो जोंहा गोबां- गोबां रोखोमनि ओ दामग्राफोर दङ। बिनि मादाव जोङो हाबानि बेन पाथिफोराव दामनायफोराबो माने जोंना बेलेग- बेलेग जायो हाबानि माबानायफोराव एसे जुदा जायो नङा होनबा? हाबायाव दामग्राफोरा जेनेबा बेन पार्टियावथ' जोंहा मा होनो बेखौ बिदि दुलुरखौ मा होनोमोन हाबानि बेन पाथियाव बाहायनाया।
बेन पाथियाव बाहायनाय बेखौबो आंबो बारा गोसोआव गैला नोंथां।
बेन पारथियाव जेनेबा जों बाहायो बिसोर -बेसोरनि दामग्राफोरा एसे आलादा जायो माने बिसिनि बेयाव बाहायनाय दल- दलफोराबो एसे एसे आलादा रोखोमनि जायो मानो होनबा बिसोरखौ फाफ्लियाव आलायनानैसो दामनाय जायो नङा होनबा? जों पाब्लिआव आलायनानै गन फिसा- फिसा मोननैजोंसो जों दामनाय जायो नङा होनबा आरो द्राम जोङो बियो बेयाव माने थोरसि बायदिबो थायो आरो दल गिदिर गिदिरबो थायो नङा होनबा? बिनि थाखायबो जोङो माबायोना
औ, औ नंगौ नोंथां।
दामग्राखौ माने गोदान- गोदान माब-माबायोबा गोदान -गोदान रोखोमनिखौ जेसे हागौ एसे खोनायोल्बा माने जों मोजांसिन मोनो आरो। आरो बेजों माने गोबां मिलौदो देंखो खोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नामा नोंथाङा बुंफिनदोदां एसे।
औ बिदिनो दामग्रा होननानै बुंबाथ' माने आथिखालाव माने बांसिनानो जेनेबा गिदिर -गिदिर बक्स बा बेफोरखौबो माने बांसिन बाहाय औ। औ माने जेनेबा बांसिनानो माने माने बै जेनेबा खाम जथाजों माने बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा माने रंजानो हाया नालाय बेबायदिनो जेनेबा बिदिखौ रंजानो थाखायथ' बिसोर हागोन नाथाय बे जेनेबा बुरजा- बुरजा बिदिनो बिदिनो पासस' जन एक हाजार जन माने बिदि सुबुंफोर रंजानो थाखाय जेनेबा गिदिर -गिदिर बक्सफोर बा बि जेफोराव मानि जेनेबा बेफोरनि खाम, सिफुं दामनाय
गोजान गोजानसिम थांनो थाखाय आरो ना साउन्डखौ?
खानो थाखाय माने बेफोर माने आथिखालाव बिदिनो दिजे गिदिर बक्स स्पिकार बिदिनो बांसिन बिदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
एसेल' सुबुंफोरा माने बेफोर मोसानो हाया नालाय बेखायनो आथिखालाव बिदिनो बुरजा बुरजा मोसानो थाखाय बिदिनो बिजे गिदिर गिदिर बा गिदिर गिदिर बेखौ बाहायनाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
औ।
जोंनिया समाबो जाबाय नामा नोंथां ना मा बुङो?
औ जाबाय ना सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'सै ना नोंथां?
औ नोंथाङो सावरायनानै गोबां नि सोमोन्दै मिथिबाय दामग्रा देग्रानि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे। दोनथ'नोसै होनबा।
दानहरदो नामा नोंथां।
दानबाबो जायाासैनो दा आंनियाव
आंनाबो दानो होजोबसैनो मान